खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
फुंबिलि समनि हरनाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनानै अ समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों सावरायफानो हागोन नामा
औ हागोन हागोन थारैनो
अ बिदिब्ला जोङो नोंथां जि जोंनि बर' हारिफोरनि जि एम्फौ लाथा फिसिनाय बे आयदाखौ खौ लानानै सावरायलायनो नामा
औ औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां
अह बिदिब्ला गिबियावनो आङो जि जोंनि बर'फोरनि एम्फौ लाथा फिसिनाय बिनि सायाव एसे नोंथांनो फोरमायनानै होग्रोनोसै।
औ
दा एम्फौ लाथा फिसिनाय होनना बुङोब्ला जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि आबैनि आबौ मोननि समनि फ्रायनो जोङो जाय माने बे फिसिनाय बा एम्फौ लाथा फिसिनानै जिखिनि फालांगि खालामनाय बैफोर खामानिफोरखौ जोङो मावबोनायखौ नुनो मोनदों।
औ
गोदो गोदाय समाव एम्फौखै एम्फौखौ गिबियै माबायदि फिसियोमोन माबायदि गेदेर खालामनानै माबोरै माने फालांगि खालामो बेनि सायावबो आं नोंथांनिसिम दा एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै आरो। दा एम्फौ लाथा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला बे एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय थाखाय जोंनो गिबियावनो मा नांगौ जोंनो बे सिखिरिनि बिदै नांगौ जाय खौ जोङो सोरबा न'खरनिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ एबा ओ बैफोर बिदैखौ आथिखालनि समाव खायसे माने गामिफोराव बा खायसे बाजारफोरावबो माने जोङो बै सिखिरिनि बिदैफोरखौ मोननाय जायो। जाय सिखिरिनि बिदैया माने ना बिदैफोरबायदि फिसा फिसा फिसा फिसा आरो। जाय मा होनो सिख्रिनि बिदैफोरा बे ना बिदैदोंनो माने सेम होनना बुंजागोन आरो बेबायदिनो एखे एखे रोखोमनि जायो। दा बे सिखिरि बिदैनिफ्राय जोङो माबायदि सिखिरि ओंखारहोनानै फेदेरो बेनि सायाव आं एसे बुंनि। दा गिबियावनो जोङो बे ओ सिखिरि बिदैैनिफ्राय जोङो माने ओ सिखिरि बिदैखौ जोङो माने मा खालामो जोङो बायनानै लाबोनानै बेखौ जोङो मा खालामो माने मोनसे हिस्ट्रियाव आरो मोनसे माथा जिनि हियाव जोङो बोननानै दोनो आरो। बोननानै दोनोब्ला जों बैखौ बोननानै दोननायनि उनाव थिग माने ओ स्नि सान बा जि साननि गेजेर गेजेर जों माने बै सिख्रि बिदिखौ जोंङो एसे खेवै खेवै खेवै खेवै नायबाय हागोन आरो हिस्ट्रिनिफ्राय। अब्ला बेै जुदि जिनै सान बा जिबा सान जानाय लोगो लोगो बे सिख्रि बिदैया माने बै सिख्रि बिदैनिफ्राय फिसा फिसा माने एम्फौ लाथा ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
बेबायदिनो बै बिदैफोरनिफ्राय गासिबो माने बेबायदि फिसा फिसा फिसा जों मेगनदो नुस'हायि फिसा फिसा एम्फौ लाथा ओंखारबोयोबा जों मा खालामो बे एम्फौ लाथाफोरखो जोङो माने बे बिदैनिफ्रायबोनानै जायगा दाबसेयाव बा सानद्रि गंसेयाव जोङो माने ओ गोरान जि बनानै बे सान्द्रियाव जों माने लाथा एम्फौफोरखौ माने जोङो दोनजोबनाय जायो आरो।
जायो जायो औ।
दोनजोबनाय जायोब्ला बैफोर जों फिसा फिसा दा लाथा एम्फौनो जोङो मा होनो बिसोरनोबोथ' जोङो जानायनि
औ
माने इन्दि बिलाइ जायखौ जोङो जोंनि न'खरावनो थायो बे इन्दि बिलाइ। बे इन्दि बिलाइ गोल्लैनिख्रुइ गोल्लैथार इन्दि बिलाइखौ जों माने लानानै फैयो। खानानै लानानै फैयोब्ला जोङो माने बै इन्दि बिलाइखौ जेब्ला जोङो ओ बै एम्फौफोरनो माने गांसे गांसे होयो अब्ला बै फिसा फिसा एम्फौफोरा मा जायो बैनि बिलाइखौ जायै जायै जायैनो माने इसे गेदेर सानथामनि उनाव साननैनि उनाव सानथामनि उनाव बेबायदिनो इसे गेदेर जाबोयो आरो। बे लाथा एम्फौआ जोंनि आ-आखाइनि आसि फिसा सेनिख्रुइबो आसि फिसानिख्रुइबो एसे फिसासिन जायो। अब्लानिया जोङो सानद्रैनिफ्राय बे लाथा एम्फौखौ जोङो मा खालामो बोखारनानै जोङो माने गोलाव गोलाव माबा गन खानानै होनाय जायो। आरो बै गनाव जों जोंनि इन्दि बिलाइफोरखौ मुथा मुथा खानानै जोङो माने बै गनफोराव आलायना होनाय जायो। आरो बै गनावनो खालामो जोंनि लाथा एम्फौफोरखौ माने ओ बि-बिलाइ होनायाव जों बिलाइयाव बाहोनाय जायो। बेबायदि बानानै बेबायदि बिलाइफोरखौ जानानै लाथा एम्फौआ देरनायनि सायाव देरनायनि सायाव देरनायनि बैबायदिनो ओ मास मोनसेसो माने बियो देरो आरो। बा मास मोनसे बा नैजि सानसो आरो देरनानै बैफोर देरनाय स समाव ओ नाथाय बेफोर इन्दि बिलाइल' जाया बिसोर माने थासिम्लिनि बिलाइ जायो गाम्बारि बिलाइ जायो। बैबायदि बिलाइ जायो बैबायदि बिलाइफोरखौबो माने लान्थाया जायो आरो।
औ
जेब्ला बेबायदिनो जायै जायै देरगोन अब्ला मोनसे सम फायगोन मास मोनसेसो बा नैजिबा सान बा नैजि साननि उनाव अब्ला जोंनि लाथा एम्फौ गोमोन फायनाय जों जायखो होनना बुङो। गोमोन फैयो दा बै जायोब्ला बैफोर गोमोन फायनायखौ जोङो आखाइजों दांनानैनो जों नुनो मोनो आरो बैफोर एम्फौफोरा एसे गोजों गोजों गोमो गोमो जायो। आरो आखाइजों दाङोबा माने मोनसे सोदोब होयो आरो ख्राव ख्रावबा ज्राव ज्राव बेबायदि सो सोदोब होयो बिदिनो जुदि गोमोन फायोब्ला बैफोर गोमोन फायनाय लाथा एम्फौखौ जोङो हमना लांनानै थालिर गोरानफोराव जोङो थालिर बिलाइ गोरानखौ जोङो लाना फायनानै बे थालिर बिलाइ गोरानाव जों फिथोब थानो थाखाय थालिर बिलाइ गोरानाव जों हगारनानै होयो बैबायदिनो था एम्फौखौ जोङो हमना लाना फायनानै गासिबो मासे मासे गोमोन फैनायफोरखौ हमना लाबोयै लाबोयै लाबोयै थालिर बिलाइयाव जों आगारना होयो। आरो बे थालिर बिलाइखौ जोङो बस्था सिङाव सोनानै जोङो खाथेनानै दोनो।
औ।
बस्था सिङाव सोनानै जों खाथिनानै दोनो अब्ला बैफोर लाफा एम्फौ गोमोनफोरा मा जि सान बा जिबा साननि गेजेरावनो माने मा खालामो फिथोब खाजोबो आरो।
औ।
फिथोब खाजोबनानै थायो आरो बैफोर जुदि लाथा एम्फौफोरा बा एम्फौ गोमोनफोरा फिथोब खाजोबनाया जायो अब्ला बैफोर फिथोबफाजोबनाय बि एम्फौआ फिथोब खानानै जिथा ना आ थालिर बिलाइ गोरानाव फिथोब खाजोबना थायो अब्ला जों थालिद बिलाइ गोरानखौ बस्थानिफ्राय दिहुननानै जोङो बैफोर फि थोबखो मोनफा मोनफा मोनफा मोनफा थालिर बिलाइ गोराननिफ्राय जोङो दिहुननाय जायो। दिहुनना बैफोर फिथोबनिफ्राय जोङो ओ लाथा एम्फौखौ जोङो दिहुननाय जायो।
जायो।
जोंनो जोलै नांगौब्लाबो जोलै नांगौब्लाबो बैखौनो जोङो माने माला बायदि सुनानै जोङो आलायनाबबो दोननाय जायो आरो जोलैनि थाखाय आरो फिथोबफोरखौ जोङो माने खायसे फिथोबफोरनिफ्राय जों लाथा एम्फौखौ जोङो माने दिहुननानै बैफोर लाथा एम्फौखौ जोङो बाजारफोराव बायदिसिनाफोराव फाननाय जायो नाथाय एम्फौनि बेसेना टाउन सहर नोगोराव जुदि फाननो थाङोबा फुवासेयाव सेजौ बाजि रां आरो जोंनि गामि बाजारफोराव फानोबा दासान्दि फुवासेयाव जौसे रांखौ जोङो मोननो हायो बेबायदि लाथा एम्फौखौ जोङो बायदिसिना मैथाजों माजों आरो गोरानै एवनानैबो जों ला लाथा एम्फौफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो बे लाथा एम्फौआबो जों दोरोङारि जानायनि खाजा होननानै जोङो बुंनो नांगो बैफोर लाथा एम्फौ जिरखांनानै जि फिथोब जि फिथोबखौ जोङो माने मा खालामो जोङो बै होननानै बैफोरनिफ्रायबो जोङो इन्दि खुन्दुं बानायनानै जाय इन्दि खुन्दुं जों थावख्रिजों बानायनानै माने बैफोर इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोङो जिबो दानाय जायो आथिखालाव आथिखालाव जि दायो आथिखालाव बायदिसिना फालिफोरबो खालामो आरो गानग्रा कथ गस्लाफोरबो बानायो आरो बैफोर जिनि बेसेना बैफोर जि इन्दि खुन्दुंजों बानायनाय जिनि बेसेना आथिखालाव गांसे फुलिनि दामा थामरोजा बा थामज थामरोजा बाजौ
औ
बेबायदि माने जोबोर माने बैफोर गुन गोनां होननानै जोङो जायखौ इन्दिनि जिखौ बुङो बेनिखायनो बैफोर जिखि जुदि बानायनानै फानोबा आथिखालाव जोङो गोबां रां खामायनो हायो।
औ।
आरो बेफोर जिनि माने गुना जोबोर माने बुरजा आरो जाय जिखौ होयोब्ला जोबोर होजाग्रा बिथाङा जोबद मान मोनो एबा सनमान मोनो बेफोरबायदिनो जोङो माने इन्दि एम्फौखौ जोङो फिसिनानै बेफोरबायदि जोङो फालांगि खालामनायखौ दिनैनि समावबो नुनो मोनो दा बे समाव आं नोंथांनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि मोननो लुबैदों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बा नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बेबायदि जोंनि बर' हिनजावफोरा बा बर' आइजोफोरा बा बर' गामिफोराव बेबायदि लाथा एम्फौखौ फिसिनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नामा? आरो लाथा एम्फौफोर फोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव लाथा एम्फौखौ आं आं आगोलावनो फोरमायलांनाय बायदियैनो फिसियो ना नोंथांमोननि ओनसोलाव बेसे आलादा रोखोमै फिसियो बेनि सायाव नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो ओ खोथा बुंलांखानाय बादिनो जों जोंनि बर' हारिमुआवहाय लाथा एम्फौ फिसिनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। ओ जोंनि ओनसोल एबा गामिनि आइजो फोरा गोबां होंगो दोंगो लाथा एम्फौ फिसिनाय आदब खान्थिखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ। थिग बेबादिनो नोंथाङा बुंलांखानाय बाददिनो जोंहा जोंनि आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि नोंथां बुंलांखानाय बादि आदब खान्थि बाहायनानै जोंहा लाथा एम्फौखौ ओ बायदिसिना रोखोमै फिसिनाय जायो। नोंथां बुंनाय बादियैनो जोंहा लाथा एम्फौखौहाय जोंहा जेरैहाय नोंथाङा थिग बेफोरबायदिनो जोंहा जोंनि ओनसोलावबो एबा बेफोर बायदिनो बिदिनो फिनाय जायो जेबो आलादा रोखोम र खुमै जोङो नोंथां बुंनाय बादि नोंथां बुंनायनिफ्राय जेबो आलादा गैला। नोंथां बुंनायानो सैथो बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलावबो लाथा एम्फौखौ फिनायखौ जों नुनो मोनो आइजोफोरखौहाय
औ नंगौ
दा जोंहा फालांगिनि बिथिङाव बुङोब्ला आ फालांगिखौ जोंहा लाथा एम्फौ फिसिनानै फालांगि होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जानाखि लाथा एम्फौ मोनो फिथोबनिफ्राय जानो गि लिरनानै बेखौहाय जोंहा गिबियावनो जानाय जायो जानायनि अनगायैबो जोंहा खायसे आइजोफोरखौ नुनो मोनो जोंहा हाथाय बाजार सक ओ गलाफोरावहाय फानिनानै फालांगि बिथिङाव रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
दा बे रोखोमैनो नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो जोंहा फालांगिनि बिथिङाव ओ दा लाथा एम्फौनि दामा जेरैहाय नोंथां बुंलांखानाय बादि जोंनियावबो एखे रोखोमनिनो जोंनि बेसेना जेरैहाय से फुवा लाथा नि एम्फौनि दामा जोंहा गामि ओनसोलावहाय जौसे रां आरो जोंहा नोगोरमा टाउनफोरावहाय सेजौ बा बिब्दि रोखोमैनो जोङो जोंनि आइजोफोरखौ रां लानानै फाननायखौ एबा फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा लाथा एम्फौनि फालांगि होनोब्ला जोंहा फिथोब जानाखि जोंहा लाथा एम्फौनिफ्राय मोननाय जानाखि बेखौ जोंहा जोंनि आइजोफोराहाय गाव गावनो न'आवनो थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहुननानै बै फिथोबनिफ्राय जोंहा बायदिसिना रोखोमनि नोंथां बुंलांनाय बादि बायदिसिना रोखोमनि जोमग्रा ओ गानग्रा खद बायदि रोखोमनि जोंहा ओ गाननो हानाय जि जोम बानायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंहा ओ बेफोरबायदिनो जों फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि आइजोफोरखौहाय मानो होनोब्ला जानाखि जोंहा इन्दिनि जि जायखौ जों बुङो बे इन्दिनि जिहा जिनि बेसेना गोबां बुरजा नङा होमबा नोंथां गोबां जोंहा दाम मोननो हायो बेसेन मोननो हायो नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो गोबां रोखोमनि जि लानानै जि जोंहा बा रोजा जि रोजा गाहाम जोङो गांसे जियावनो मोननो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोंहा फालांगि बिथिं खालामनानै फालांगियावहाय जोंनि आइजोफोरा गोबां जौगाबोदों लाथा एमफौ जानानै नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंहा लाथा एम्फौ फिसिनाय होनोब्ला सोरबा सोरबाया जोंनि बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो सोरखारनि हेफाजाब मोननानै दिनैहाय जानाखि सोरखारनिफ्राय लाथा एम्फौ फिसिनायनि मुङाव न'बो मोनदों नङा होमबा जानाखि जि एम्फौ फिसिनो थाखाय सोरखारा बिथांमोननो आइजो बिथांमोननो गंफा गंफा न' बानायना होनायखौबो जों नुनो मोनदों बायदि रोखोमनि सोरखारि जोंहा सोरखारि स्किम मोननो हादों बायदि बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा लाथा एम्फौ फिसिनायनि मुङाव सोरबा सोरबाया दिनै बान्थाबो मोननो हादों जोंनि बर' आइजोफोरा लाथा एम्फौ फिसिनायनि मुङाव बायदि बायदि रोखोम जोंनि ओनसोलाव